औ नोंथां
अ नोंथां नोंथांजों आं दाउ अमानि सायाव एक्सार सालायनो थाखाय नोंथांखौ कल खालामजादोंमोन नोंथाङा सावायनो हागोन ना दा
औ
औ दे ओ बिदिब्ला ओ बिदिब्ला नोंथाङा बुंलाय ओ दाउ अमाखौ जों मानि थाखाय लायो आरो मा मा खालामनो थाखाय जों बे दाउमाखौ लानाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय
औ नंगौ नोंथां गिबियावनो जोङो दाउ अमाफोराथ' गासैबो न'खरावनो थाजोबखायो नङा होमबा नोंथां गासैबो न'खराव बर' न'खरफोराव बिदिनो जोङो दाउफोरखौबो दाउफोरखौ फिसियो फिसिनानै जेन दाउआ गिदिर जायो एबा फिसा जायो बे फिसा जा जेब्ला गोदिर जायो अब्ला जों बेखौ न'आवबो जायो आरो हाथाय बाजारफोराव फानैयो नङा होमबा नोंथां
थि बेबायदिनो ओ थिग बेबायदिनो मासे ओ जेनेबा मासे ओ दाउआ जेनेबा सेरसेयाव बिदिनो थाम थामजौ थामजौ बिदिनो थामजौ बाजि बिदि आरो नोंथां दाउनि बेसेना औ बिदि जोङो औ बिदिनो औ जों दाउखौ फिसिनो थाखाय जोङो बि बिदिनो ओंखाम खालाय आरो बिदिनो माइरंफोर माइरंफोर होयो आरो आद आदार जानो थाखाय नोंथां
औ थिग बेबायदिनो ओ बिदिनो बोरमाफोर फिसिनो थाखायबाबो जों बोरमा गोदनिफ्राय जोङो फिसा मोनबाय थायो नङा होमबा नोंथां अ जेब्ला बे फिसाया देरो अब्लानिया बे फिसाखौ फाननानैबो जों गोबां रां आरजिनो हायो आरो नोंथां औ थिग बेबायदिनो बोरमाखौ बोरमानोथ' जों बिदिनो ओ बोमानोथो बिदि जोङो बायनानै बिदि आजार जाहोलाय नङा नङा होमबा नोंथां जों बोरमाखौ दुब्लि एबा फोथारफोराव हैनानै दोनब्लानो जायो आरो नोंथां बिदिनो खायफाफोरा बोरमाफोरनोबो गोबां सापरफोर बिदिनो गोबां भिटामिन गोनां बुस्थुफोरबो होयो आरो खायफाया माइरंफोरबो होयो बिदि आरो नोंथां
औ औ
औ बिदिनो बोरमा खासिफोरखौ फाननानैबो गोबां रां मोननो हायो थिग बेबायदिनो बे अमा फिसिनाय बुङोब्ला अमा फाननानैबो जोङो जिगु रोजा बिदिनो हायो आरो नोंथां अमाखौ जुदि गिदिर खालामनानै फानो थिक बेबायदिनो अमा मासे अमा जेब्ला अमाया फिसा जोनोम आजायो एबा जोनोम होयो बे अमाया जोंनिया बिदिनो बांसिनानो जोंनिया जिथा आरो गु दा बिसेबां फिसा आजायो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो जों जेब्ला बे अमा फिसाखौ जों फाननो थाखाय जोंनिया बिदिनो दान मोनसे दान मोननै नांगौ आरो जेब्ला अमा फिसाया आदार जानो रोंनांगोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
फि औ अमा फिसाया आदार जानो रोंबासो जों बेखौ हाथाय एबा बाजाराव फानहैनो हायो बिदिनो अमा फिसानि दामाबो दा सानफा एफा बांबोगासिनो बिदिनो बुंनो थाङोबा जोंनि गामि एबा ओनसोलाव अमा फिसानि दामा बिदिनो मासेयावनो ब्रैजौ, बाजौ गाहाम आरो नोंथां
औ - औ
औ- औ थिग बेबायदिनो जोङो अमा अमाखौबो फाननानै गोबां रां खामायनो हायो बिब्दिनो गोदो जेनेबा गोदो - गोदाय नाथाय गुबुन हारिनिफोरा जों बर'फोरखौ अमा फाननाय अमा फिसिनायफोरखौ जोबोद मुगैयोमोन आरो बिदि बोरै लेथ्रा बिदि बि अमा फिसिनो हायो बिदि होननानै गोबां मुगैयोमोन आरो गुबुन हारिफोरा खिन्थु दा बिदि मुगैनाय नुनो थांला बिसोरसो जोंनि बर'नि बर'फोरनिफ्राय बिसोरसो बिसोरखौसो आं बांसिन फिसिनायखौ नुनो मोन्दों आरो नोंथां अमाफोरखौ थिग बेबायदिनो अमानि आदार बुंब्लाथ' जों बिदिनो फार्स्ट आवनो गुन्दै आरो बे जौ संनाय अफ्रि बेखौनो होयो नोंथां बांसिनानो जेब्ला बे अफ्रि आरो गुन्दैया गैया अब्लानिया जों बेफोरखौ बायनो रां गैयाब्ला जोङो बे बेखौ जों बिदि ओ बे दुब्लि फोथारफोराव लामाफोराव मोननाय जों जा थास' बे थास' गोसोमखौबो जोङो हानानै लाबोनानै बिदिनो साराय एबा खान्थालफोराव रुनानै अमानि आदार हिसाबै अमानो होयो आरो नोंथां
औ
औ बिदिनो गुबुन हारिनि मानसि मानसिफोराबो बिदिनो अमाफोरखौबो फाननानै गोबां रां आरजिदों अमा फिसिनानै बिदिनो न'खर सुंथादों बिदिनो गथ'फोरनि फरायनायाव खरसा होनो हादों थिग बेबायदिनो जोंनिया बुंनो थाङोब्ला बिदियैनो दाउ, अमा फिसिनानै गोदोनिफ्रायनो बर'नि न'खरा जौगाबोदों आरो बिदिनो जोंनिया बिदिनो जोंनि गामि ओनसोल खाथि- खाथियाव जोंनि बिदिनो दाउ, अमानि फार्म दङ आरो बिदि अमानि फार्म खालाम बुंब्लाथ' अमानो जेनेबा गोबां बिदिनो सा अमानि फार्म आव गोबां सापरुन बायना होनायखौ आं नुनो मोनदों आरो आदारखौ
औ -औ
बे अमानि फार्मखौ जाया बिदिनो हाखर गिदिर गिदिर फिसिनाय हाखर गिदिर गोदिर दोङो बेयाव हाख'र जिङावसो अमानि फार्मखौ आं बानायनायखौ नुयो आरो जेनेबा मानोना बिदि बानायनायनि माबाया जाबाय बिदि बानायनायनि जा माबाया उदिसआ जाबाय बेयो जेनेबा जेब्ला अमानि खिखौ जों सुुस्रा लाङो बे अमानि खिया जोंनि हाखरफोराव बोहैलांनानै जोंनिया ना फोरा मोनजायो बिबदिनो बिदि सुबिदा लानानै अमानि फानखौबो बे हाखर खाथियावनो बानायनाय जायो आरो नोंथां औ थिग बेबायदिनो लोगोसे ओइ हांसोनि फार्मबो दोङो बे हांसोनि फार्मखौबो बे जेब्ला जोंनि हा हाखर गेदेर बे हाखर गेदेरावनो हांसोनो दैसायावनो जेनेबा बैस सां लुनाहोयो जेब्ला बे हांसोआ बे दैआवनो ओखारलाय आरो बे बैसांआव गाखो खोलाय खालामनो हायो बिदिनो नानै अ हांसोनि फार्मखौबो बानायो आरो नोंथां औ -औ नोंथांनि मिथिनाय बायदिब्ला जोंनि बर' आइजो फोरा अ बिदिनो दाउ, अमा फाननानै जिउ खुं थानायखौ नोंथाङा आ गोदोनिफ्रायनो नुबोनो थांदों नामा नोंथां
औ बेफोरबायदिथ' ओम दा माने बिदि औ दा माने बिदि ओ दाउ अमा लानाया ओ जोंनि हारिनि मानसिफोरा माने अ एसे कम जाबाय आरोना ओमफाय
औ
गोदोनि दिनावथ बे दाउ अमाखौ अ गोबां बयबो बयबो बो माने बयबो न'खर न'खर लाजोबोमोनोन आरो ना थाय दा दाथ' बिदि एसेबां माने लानायखौ नुनो मोन ला आरो खायसे खायसेनियावल'सो थानाय नुनो मोनो मा मानो बांसिनानो ए बेफोरबायदि दाउ अमा बेफोरखौ माने लालियो आरो खालि ओरैनो अ मासे माने मोसौ लायो आरो माफा माने दाउ लायो आरो बि ओ बारा एसेबां माने लासोला आरो माने आ ए